दा नोंथांङा बंदो दा नोंथ थांङा मायबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
अ आं दा मानि जेबो खालाम खामानि मावथ'वाखै नोंथां ओरैनो जिर
आदसा अब्ला जोंङो दायो मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायलायनोसै ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां ।
औ अब्ला जोंङो दायो सोलोंथाइ आयदानि सायाव सायावनो एसे सावरायलायनोसै आरोना नोंथां जोंनि जिहेथु गोदोनिफ्राय दासिमहालागै सोलोंथायाइयाव मा मा सोलायखो आरो माबायदि जों थुलुंगा माबानो हायोब्लाथाय होनो हायोब्ला जोंनि उन्दै फोर माबायदि दावगालांनो हागोन बिनि मागावनो एसे रायजलायनोसै आरो
औ जागोन मोजां
जोंङो औ सोलोंथाइ बेलायाव अब्ला जोंङो माने जेथिया उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि समावथ' जेनेबा स्कुल थांनोबाबो जोंङो गोजान थांनानै जोंङो थाबायना थांनानै स्कुल कलेजफोराव थांनांगौ जायोमोन अब्ला दानि जुगायाव जों नायनो थांङोबा गोबां गोबां माने गारि मथरनिबो एभेलेबल जाबाय आरो आथिखालावथ' मा माने दिजिटेल मुगा नंङा होमबा नोंथां ससियेल मिडिआव जोंङो माखासे माने सोलोंनो हायो मबाइलाव जोंङो दिक्सिनारि हिसाबै जोंङो ट्रान्सलेटर हिसाबै जों गोबां बुस्थुखौ नायनो हायो माने मिन्थियै बुजियै बुस्थुफोरखौ जोंङो थाबनो बोनानै नायनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो गोबां रावफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो नायनानै नायनायनि गेजेरजोंनो जोंङो फुरथि खालामनायनि गेजेरजोंबो जोंङो सोलोंनानै लानो हायो आं सान मा जोंनि जिथुनिख जानि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा माने ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो थानाय समाव दा हमनानै ला दा नै दैज्लां बोथोरनि सामार भेकेसन जोंनि गथ'फ्रा मोन्दों दा बे समाव मबाइलाव गेम गेलेनानै थास्लायस्लाय बा माबा मोनसे से बहाबा खनायाव जिरायनानै जौ जुवाजों थास्लायस्लाय माने बेफोरबायदि माबा मोनसे सोलोंनायाव गोसो होनानै थायोब्ला जोबोद मोजांसिन जागौ आरोना जोंनि औ आं सानो जोंनि जिमानबो लाइमोनफोर दंङो बिथांमोना जुदि मोनसे मोनसे गावनि सोलोंनायाव जुदि गोसो होथाबनानै जुदि माबा मोनसे नंङा मा माबा मोनसे मावनो नाजायोब्ला जोंनि जिथुनाखि लाइमोनफोर गासिबो माने जौगागोनखौ आं नुयो आरोबाव फैबाय थानाय जोंनि दा जिथुनिखि माने माबायाव सोलिबाय दंङो आथिखालाव सोलिबाय दङ बिनि बागै आं एसे बुंनो जों जिथुनाखि माने गोदो माने बेसेबांबा गोजानाव थाबायनानै मालाबा साइकेल ज थांनानै जोंङो क्लास लाहैयोमोन टिउसन लायोमोन नङा हा नोंथां अब्ला दायो जोंङो नुनो मोनो औ गोजानाव बर थाहैनानै जोंङो रुम लानानै पिजिवा थानानै जोंङो फरायनो थांनो गोनां आथिखालाव जों नुनो मोनदों मबाइल जुगा जानायनिफ्राय अनलाइन निफ्राय अनलाइनाव टिउसन टिचार एभेलेबल जायो गोबां मानि अनलाइनाव टिउसन मास्टारफोर ओंखारो आरो माखासे बुकफोरबो जोंङो अनलाइनावनो मोनखाजोबो दा बेबायदियाव जों थाखाय आथिखालाव जोंङो बिजाब फरायनो माबा मोनसे सोलोंनो बिजाबल नङा सोलोंथाइ बुंङोब्ला जोंहा माने गेलेनाय खेला दुला खारनाय बारनाय दुगैनाय बिदिनो जों मोसानाय मेथाइ खननाय गासैबबो जोंङो बादायनाय माबाफोराव खेला दुलाफोराव मोनफा मोनफा सोलोंथाइ आरो जों जु बेबो जों गेलेनायखौबो मोनसेे फेसन हिसाबै जुदि जोंङो थांखि थांखि हमनानै जुदि जोंङो मोनसे खेलाखौबो गेलेयोबा बिनिफ्रायबो जोंङो जाफुंसार जानो हायो जोंनि बर' समाजाव जों गोबां दायो नुनो मोनबाय दायो माने आगोलनिख्रुइ जोंङो दिमान माने खेलाफोर नुयोमोन दा बेफोरबायदि खेला जोंङो जों गोजौ लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि बर' मानसिफोरखौ जोंनि बर' समासनि लाइमोनफोरा थांनानै देरहासार जानानै फैनो हानाय गोबां नुनो हानानै जों गोजोननाय मोनो आरो इयुनावबो जाबाव थांगोन आं आं आसा खालामो आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलिबाय दंङो होनोमबा नोंथाङा मा सानो बे आयदानि सायाव एसे आङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ दा आं सोलोंथाइनि आयदाखौ बुंनोसै ओ दा ओ गोदो जोंनो जिहेथु जोंनि फोरोंगिरिफोरा ओ बांद्राय ओ ट्रेनिं बा ट्रेनिं लानाय नङामोन ओ जायनि थाखाय जोङो गोदो बांसिन फोरोंनायाव बिजाबनि सायाव जों सोनारोमोन बां बाहेरा बा मा होनो आउटनि नलेजफोरा गोबां खम थायोमोन गोदोनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव ओ बांसिनानो बिथांमोना बिजाबनिफ्राय डाइरेक्ट फरायनानै बिजाबखौनो लानानै दा बिजाबनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ होनो नाजादोंमोन आरो दा बे बेलायाव जों नुनो मोनो ओ जाय गथआ रोङाखै बा जाय गथ'आ हाया बेनि सायाव गोब्राब नाजानाय बायदिसिना ओ फिजिकेल पानिसमेन्ट होनाय बेफोरबायदि जोङो नुबोदोंमोन आरो दा फारसे जों जोङो हमवार्क हायाब्ला गोबां फिजिकेल पानिसमेन्ट होनाय ओ बायदिसिनाफोरखौ जोङो गोदो फोरोंनायनि बेलायाव जों नुनो मोनदोंमोन दा बेफोर पानिसमेन्टखौ गिनानै साफा सानै गथ'फोरा फरायसालि नागारनोबो गोनां जादोंमोन आरो लोगोसे ओ साफा सानैया गिनानै मोजां फरायनानै मोजां मानसि गियनिबो जाबोदों दा बेफोरबायदि गोबां ओ बिदिन्थि दङ‌ ओ खाइस फरायसालि नागारनानै फरायनायखौ गारो आरो खायसे गिनानै मोजां फ रायनानै गियानि जादों दा बेफोरबायदि जोङो ओ मोननै मोननै मा होनो माखौ मोनबोदों आरो दा बेफोर जाबाय गोदोनि सोलोंथाइ होनाय दा बेवहाय बांसिनानो ओ जोङो हाहोथारनांगोन बायदिसिना राहायै जोङो पानिसमेन्ट होनाबाबो हानायखौ नागिरोमोन आरो नाथाय दा जे गोदान मुगायाव ओ जोङो बे आदब खायदाया सोलिला ओ जोंहा गोबां ओ सोलोंथाइनि आयेन लाबोबाय दा बेफोरबायदि गोदोनि पानिस मेन्ट होनाय बायदिसिना नारखाय होनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ होनाया दिनैनि जुगाव सोलिया दा बे खायनो दिनैनि सोलोंथाइ होनाया जाबाय मा गथ'फोरजों गेलेनानै माने जोङो बेखो बुंनांगोन प्लेबेस स्लानि माने गेलेनानैनो फोरोंनाय आरो मोनसेया जाबाय जयपलारनिं बा रंजानानैनो सोलोंनाय रंजानानै सोलोंनाय गेलेनानै सोलोंनाय बिदिनो बेनिफ्राय ओ खामानि मावनानै मावनानैनो सोलोंनाय बायदिसिना खामानि मावनानै सोलोंनाय एक्सपिरियेन्स लारनिं बेफोर बायदि मोनसे जोङो मा होनो सोलोंथाइखो दिनैनि जुगाव होनायखो नुनो मोनो आरो ओ जायखो दानि गासैबो ओ फोरोंगिरिफोरा साफा साफा ओ ट्रेनिं लानाय बेखौ मा होनना बुंगोन फोरोंथाइ लानाय जाबाय नालाय बेखायनो जोङो बेफोर बायदि गथ'फोरखो रंजा होनानै सोलोंहोयो बा बायदिसिना गेलेनानै सोलोंहो यो बायदिसिना जोङो माव खामानि माव मावखान्थि मावहोनानै सोलों होयो दा बेफोरबायदिनो दिनैनि सोलोंथाइया मोनसे रंजानाय आरो बेनि गेजेरजों ओ स्कुलाव थांनो लुबैनाय नाय बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ बायदिसिना मुवा बेसाद फथुला बायदिसिना गेलेग्रा ओ गेलेग्रा बेसाद बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो स्कुलाव नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय ओ जोङो दानि सोलोंनाया बांसिनानो मोनसे फेसकार बा बायदिसिना वाल वालफोराव बायदिसिना ओ मा होनो हांखो लिरना दोननाय दा बायदिसिना माने जोङो बेफोरबायदि दिनै फोरोंनायखौ नुनो मोनसै आरो। दा ओ दिनैनि औ दिनैनि सोलोंनाया ओ मोनसे रंजाथाव आरो दा बेखायनो ओ फरायसाफोरा स्कुलाव थांनो बा फरायनायखौ गारनो गारै दा साफ्रोमबो फरायसायानो फरायसालियाव थांनाय जाहाथे फरायनायखौ गारा बेखौ नोजोर बोनानै बेफोर जोङो बेफोर गेले नानै सोलोंनाय आयदाफोरखौ जोङो लाना फैनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेराफारसेथि बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा बेवहाय ओ निगेटिभबो दङ बा जोंनि गथ'फोरा खायसे खायसे ओ बांद्राय बेफोरबायदि गेलेनो मोनना फरायनायफ्राव बारा गोसो होयैखौबो जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि ओ खायसे खामानिखौ मावब्ला खायसे नङा खायसे जोङो मा होनो गाज्रिखौबो नुगोन मोजां गोहोमखौ नुगोन दा बेफोरबायदि जोंनि सोलोंथाइया दिनै आग बारायनानै दङ। दा आरो बुंनो थाङोब्ला ओ दिनैनि सोलोंथाइया बांसिनै ओ बेखौ मा होनांगोन पेपारलेसबो होनना बुंनांगोन। ओ गोदो जोङो बिजाब लानानै फरायोमोन आरो खायसे खायसे बुस्थुखौ जोङो गोदो नागिरनाबो मोनामोन।
औ
एबा बिजाब नागिरनोब्ला जोङो बिजाब बाख्रि गिदिर नागिरनो गोनां जायोमोन। बा आरो खायसे ओनसोलाव बिजाब बाख्रि गैयाबा जोङो नांगौ बिजाबखौ नागिरनानै मोनामोन नाथाय दा जिथु नेटनि मुगा जाबाय नालाय बेखायनो जोंनि फरायसा फरायसालिनि क्लासाव फोरोंनाय बा जोङो हमना ला हायार सेकेण्डारि कलेजफोरनि जिखिनि जोङो बिजाबनांगौ बायदि दा बेफोरखौ जोङो जुदि बिजाबखौ ओ जोङो मा होनो फिजिकेलि बिजाब बाया लासिनो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंबो नेटनि थ्रुयै जोङो नायनानै फोरोंनो हायो सोलोंनो हायो आरो जोङो जुदि बुजि मोनाबा जोङो अनलाइन क्लास लानानैबो बा बायदिसिना मोनसे जोङो कन्टेन्ट नायनानै भिडिय' कन्टेन्ट बा पिडि एफ कन्टेन्ट नायनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो।
निस्सय नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय औ जोबोद माने मोनसे ओ गुन गोनां खोथाफोरखौ बुंलांबाय जोंनि बर' जिथु दा जौगाफुबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ जोंनि फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोर दङ। बिथांमोना बेखिनि माने ओ जुदि जों जेरैबायदि सानो बेफोरबायदि जुदि सोलोंनानै जुदि बिसोरो दावगालांनो नाजायोब्ला गोबां गोजौसिम थांनाय जों नुनो मोनगोन आरोना नोंथां। आरोबाव आं सानो बेनो ओ जोंनि गासैबो जिथुनाखि लाइमोनफोर बिथांमोना बेफोरखौ सोलोंनायजों लोगोसे ओ मा होनो बिमा बिफानि माने मावनाय दांनायाव मदद होफानायजों लोगोसे माबा मोनसे फरायबाय थानाय बा खामानि मावनायफोराव मदद होफायोब्ला अब्ला दा जोंनि बिमा बिफायाबो बुजियोब्ला अब्ला आरो जोंनि गथ'फ्रा बांसिन मोजांसिन लामायाव थांनायखौ आङो माने सानो आरो आरोबाव जोंनि माने जिथुनाखि दा गामि ओनसोलाव नुबाय थादों आरोना ओरैनो ओरैनो माने जोंनि गथ'फोरा बांसिन मबाइलफोराव माने गाज्रि लामायावबो थांनाय नुनो मोनो अब्लाबो माने ओ जुदि पेरेन्टसा जोंनिया मोजाङै जुदि गथ'फोरखौ नायोबा बेफोरबो मोजां लामायाव फैगोन बेफोरखौ जोङो माने गथ'फोरनिबो गोरोन्थि होननानै बुंजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंथां समाबो लावबाय जोङो बेलेग मोनसे आयदायाव दान्दिसे उनाव रायलाय फिनिसि नामा?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओं दे जागोन औ दे जागो दे नोंथां।